हेल' हेल'
खोनादो नोंथां औ खोनादो नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ अ अ अ
अ नोंथांजों आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों एसे फननैसो बाथ्रा सावरायना नोंथां खर हरनाय जाबाय नोंथां
औ औ औ
ओ अ टपिकखौ होनोब्ला जोङो बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो नागिरदों एबा गोदोनिफ्रायनो दासिम बर'- फोरहा मा मा ओंख्रि दङ एबा मा मा मैगं संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? एबा मा माजों संनानै जायो? औ नोंथां दे फोरमायना होनसै दे औ औ ।
गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जा ग्रा नङा होमबा दा बे हिसाबै अ गोदोनि समावहाय माने बेबायदि अ मोजां-मोजां मैगंफोरबो मोनजाफेराखैमोन दा जुगा सोलायबाय हिसाबै माने मैगं थाइगंफ्राबो माने सोलायलांनो हमबाय आरो। दा जोंनि बर'फ्रा गोदो बांसिन मा मैगंफोरखौ जायोमोन होनोब्ला ओ गिबियावनो दङ माइरंनिफ्राय बनायनाय अनला ओंख्रि आरो बिनि उनाव दङ ओ नारजि ओ फाथो आबाद मावनायजों लोगोसे नारजियाबो ओंखारखायो नालाय। नारजि थाबाय ओमफ्राय लाइ लाइ लाफा थाबाय। आरो माने गोबां बेबायदिनो बारिफ्राव मोननाय बेबायदि मैगंफोर दङ जेरैहाय ओ जोंनिनो मा होनगोन बेखौहाय माने बिदिनो आरो गोबांहाय बेबायदि मैगं दंमोन नाथाय नाम फोरफोरखौहाय बेबायदि गोसोआव गैया आरो ना खिन्थु जोंनि ओ माने मस्ट फेभरेट ओंख्रि होनोब्ला जोंनावहाय अनला ओंख्रिखौहाय जोङो बर'फोरनि असे ओंख्रि होननानै साननानै लानाय जायो आरो। आरो बे ओंख्रिया जोंनावहाय ओ नै दाख्लि ओ बारा गोबाव जायाखै जि आइ तेक दा बे ओंख्रिखौहाय जोंनि बर'फोरनि माने मोनसे दे ओ कालसारेल ओंख्रि होननानै गनायनानै लानाय जायो आरो।
औ-औ औ नंगौ नोंथां। आरो नोंथांनिसिम मोनसे खोन्था सों सोंबावनोसै आं नोंथां।
औ-औ
एबा बैफोर ओंख्रिफोरखौ मा माजों जायो एबा मा माजों जायोब्ला गोथावसिन जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ-औ हागोन दे हागोन दे ओ अनलाखौ जोङो ओ दाउजों जायोबा ओरैबायदि गोथाव मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ मा होनो? ओ बै माखासे बिबार थायो जे बाथिखा बिबार। आं आरो आरो मुदुमफुल बिलाइ।
औ-औ
फोरजों संङोब्ला गोथाव मोनो आरो दा जों जों सेंग्रा मानसि नालाय दा बारा माने बेबायदि संनोबो रोङा जों। जाग्राल नालाय दा बेनिखायनो माने बांद्राय औ दा नों नोंथाङानो खोन्थादोदि आंनो जेहे माने ओ नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि रि दोरोङारि होनबाबो गोरोन्थि जिया बर'फोरनि माखासे माखासे असे जानाय लोंनायनि सायावहाय नोंथाङा मा मा ओंख्रिनि सायावहाय मिथियो आरो मा माबायदि जायो नोंथाङा आंनो गोलावैफोर फोरमायनो हागोन दे।
औ बर'फोरनि बेबायदि जाग्रा ओंख्रि एबा मिथिजानाय ओंख्रि होनोब्ला जोंहा गिबियावनो थाखायो जेरै जेरै सबाय नोंथां बुंलानाय बायदिनो आरो बेजों लोगोसे अनला। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा
जों बर'हा गायना लानाय बिदि औवानि मेवाइबो थायो लोगोसे आरो बेजों लोगोसे जोंनि बारि बालायावनो जों बयबो फोना लायो जेरै गावनि जानो थाखाय। मैथा जेरै मैथा बांगाल एबा मैथा गोखैबो होनना बुङो जों बेफोरखौ ।
ओ जों बेफोरखौबो बर'नि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जों दुब्लि फोथारफ्राव मोननाय जेरै थास' आथिं थास' बिलाइ आरो बेजों लोगोसे मानामुनि दाउस्रि आथिं सनाफुलि रुपाफुलि जों बैफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय एबा बर'नि ओंख्रि होननानै मिथियो आरो ना नोंथां आरो जेरैहाय जा सबायाइखौ माजों माजों जाबा गोथावसिन जायो होनोब्ला जेरै जों सबाय गोजाफोर जोबोद गोथ थाव जों सबाय गोजाखौबो जानो हायो एबा जों बेबायदिनो दाउफोरजों नोंथां बुंनाय बायदिनो दाउखौबो जोङो दाउ बेदरजों लोगोसे संनानै जानाय आरो बेजों लोगोसे सबायजों अमा बेदरजोंबो सं मावनानै जानो हायो आरो बेजों लोगोसे सबायाइजों ना गोरानजोंबो संनानै जानो हायो । थिग बेबायदिनो आरोबाव मैथा बांगाल एबा मै मैथा गोखैफोरजोंबो जों जेरै मैथा गोखैजोंबो जों जेरै ना गोरानफोरजोंबो संनानै जायो नोंथां ।
आरो बेजों लोगोसे जों मैथा बांगालजोंबो जों गावनि न'आवनो फिसिनाय दाउ एबा दाउ बेदरजोंबो जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो अमा बेदरजोंबो जों मैथा बांगालजों जानो हायो आरोना नोंथां जायखौ जों बे बैफोरजों जायोब्ला जों जबोर गो आरो बै माखासे मैगंफोर दंबावो जेराव बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै माथिगलाब होनो बर'नि नामजादा एबा मुंदांखा बैफोरखौ जोङो ओरैनो सरासनस्रा जायगाफ्राव मोना जायफोरखौ जोङो गोजौ बहा एबा हाग्रा ओनसोल एबा हाग्रा सेवनाय ओनसोल जाव थुरि थैखांनाय थुरि रज'खांनाय बैफोर ओनसोलावहाय जों जेरै खेरादाफिनि एबा बेखौ जोंङो माथिगालदाबबो होननानै बुङो बैफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बैफोरखौनो जोङो बर'नि ओंख्रि होननानै एबा बर'नि मेगं होननानै जों सिनायनो मोनो नो आरोना नोंथां ओ नोंथां । आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनि नोंथां । औ नोंथांमोननि टिम दासिमहाय जा मा मा मैगंफोरखौ नुनो मोनो एबा मा मा ओंख्रि संनानै जायो नोंथांमोननिथिं दासिमहालागै बर' समाजाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां ।
दा जोंनि ओ दानि दानि समावहाय नैबे दा बोथोराव आरोना बोथोर लायै बोथोर आरो दा बे समावहाय आलु गोरलै जानो होनब्लाबोथ' दा मोनजाया मोनजायनालाय दा माने बोथोर हिसाबै ओंख्रि जेनेबा जायो एभेलेबेल ओंख्रि होनोब्ला लाव दङ ।
औ औ
खुमब्रा दङ ।
औ
माने बिदिनो आरो ओ लाव आरो खुमब्राखौ बांसिन जोंनि नैबे ओ जायगायावहाय मोनो आरो
औ
लावफ्राबो माने मोनसे मोनसे गोथाव ओंख्रि आरो बे ओंख्रि ।
नंगौ नंगौ
गोबां रोखोमै जोङो जानो हायो आलुजोंबो जानो हायो बेदरजोंबो जानो हायो दाउजोंबो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो दा आरो बेजों लोगोसे नो केरेला दङ खांख्रिखला दङ
औ औ
औ भिन्दि दङ सबाइ बिमा दङ
औ नोंथां बैफोरखौ नोंथाङा मा माजों बांसिनै जानो मोजां मोनो खोनथाना होलाय नोंथां
औ लाउजों खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
लाउखौथ' बांसिनानो आङो दाउ बेदरफोरजों जानो गोथाव मोनो आरो ब्रयलारफोरजों
औ औ औ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां खोनादों आङो आरो लाउनि अनगायै नोंथाङा बै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गुबुन गुबुन मैगंफोर खोन्थालांदों जेरै बेफोरखौ ओंख्रि सङोबा मा माजों ओंख्रि सङोब्ला जे बांसिन गोथाव मोनो एबा बांसिन साबजानाय मोनो नोंथां एसे फोरमायलाय
औ औ औ
औ
खुमब्रा ओमफाय हांसो खुमब्राजों हांसो आरो बेजों ओ बर'फ्राथ' खुमब्रा मोनोब्लाथ' हांसो दाउजोंसो जाखायो दा बेखौहाय माने बे ओ दाउजों आरो हांसोजों बांसिनखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
दायो नोंथांमोननिथिं मा मा मैगंफोरखौ बांसिन संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दायो दा साननैसोआव आरोना नोंथां
औ
नोंसिनि बर' गामिफ्राव दायो मा मैगंफोरखौ बांसिन संनाय नुयो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नै
खांख्रिंख'ला
औ